हेलौ
हेलौ नोंथाङा मा खालामदों?
ओरैनो दं नोंथाङा मा खालामदों?
दं आंबो ओरैनो।
जोङो दा बैसागु फोरबोनि बागै सावरायनो सानदों।
औ नंगौ।
बैसागुआ मोनसे बर'फोरनि फोरबो।
थारैनो नंगौ।
बैसागुआव बैसागुआव जों बयबो गानै जोमै देलाय मालाय थानाय जायो
औ नंगौ
बैसागु फोरबोआव बयबो गथ' गथाय बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गासैबो ज' जालायनानै गामि गामि मोसायो रंजायो
थारैनो नांगौ
न'खर न'खर हाबनानै मोसानाय जायो
थारैनो नांगौ
उन्दैफोरखौ अननाय आरो गेदेरफोरखौ मान होनाय जायो
उ उ उ नांगौ
बयबो बैसागु बोथोराव खुसिजों मोसायो रंजायो
थारैनो नंगौ
बयबो गोदान गाननाय जोमनायजों मोसायो रंजायो
थारैनो नंगौ साफ्रोमबो बर'फोरनि गोसोआवनो रंजानाय नुजाखांओ
थारैनो नोंगौ
बैसागु फोरबोआ बयबो रंजाखाङो
औ नांगौ
बोराय बुरै गासैबो मोसायो
साफ्रोमबोनि न'आव जानाय लोंनाय रंजानायनि दोहौ जाखाङो
थारैनो नंगौ
बैसागुआ आसामनि थागिबि
थारैनो नंगौ
बे फोरबोआव आसामनि उन्दै गेदेर गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै बयनिबो गोसोआ रंजाखाङो
थारैनो नंगौ बे फोरबोखौ बयबो फालियो मोसायो रंजायो
थारैनो नंगौ
बैसागु बोथोर सफैबा बयनिबो गोसोआव जाखाङो
थारैनो नोंगौ आरो रंजानाय बाजानायाव जोबोरैनो गोसो गुदुं जाखङो
नोंथांनि हालामावबो बैसागु मोसायो नामा
औ थारैनो मोसायो सिगांनि बिफां लाइफां बेन्दों बायदि गेजेराव
नोंगौ जोंनि हालामावबो बयबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बयबो रंजायो खुसिजों बयबो रंजाखाङो बयनिबो
बैनाव बर' गामियाव खाम सिफुं गोम गोमखाङो सेरजा जथा